औ खोनादों नों
औ नोंथां दाथ' जोंना माबा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो दा जोङो गायनाय फुनायनि सायावनो सावरायदो एसे सावरायनायसै दा मा मा माइ गायनाय जायो नोंसोरानथिं मा मा गाय माइ गायनाय माने माबोरै माबारोरैहाय जोंना आबादखौहाय माबायदि एसे रोखोमैहाय ग्र' खालामो आरो मारै मारैहाय जेनेबा जोंहाथ' जोंनि थांनानै थानायाव जाग्रा आदार नांगौ जायो। मानो होनोब्ला नै जोङो। माबा मा होनो उिटारसिनावहाय माखखौ जानाय दा मावनानै लाखायाबा। बिदि जायो आरो जोंनाथ' विनटार सिजेनाव बिराद बोथोरानो रानस्रावनाा अखा हायो ना मायो एखदम ओ माइ गायनायनि बोथोरानो जाया आरोोना बे टाइमाव ओंखायनो जोंनाथ' गायनानै लाखानांगौ जायो। दा गायनायनि प्रसेसफोर थायो खामानिफोर थायो बेखौ एसे फोरमायदों।
औ नोंथां जोंनियाव हाय जोंनि गामियावहाय बिदिनो गायनाय टाइमाव गायो जेब्ला अखा बोथोर हायो अखा हायो। माखासे हायाहाय माखासे फारसेथिंजायहाय हाया गोजौखाय जाम्फैनि दैया सहैया आरोखि बिनि थाखायनो अखाखौ नेनांगौ जायो। ओमफ्राय अखा हायाब्ला गायनो मोना जायो आरोखि अखा हायाब्लाथाय बे हाया ओरैनो गोरान बिदिनो थानांगौ जायो। देग्लायथ' अखाया बिराद दंना अ दाख्लैनिफ्रायनो हाबाय थादों अखायाबो ओमफाय दानिया बे बे अखा हानायजों गायग्राफोरनिया गायखांजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय ाय जाम्फैजों गायग्राफोरा माखासेफोरना दङ आरोखि दंबावो दंनायालाय गोबाङानो दङ जोंहाबो गायनाय जाथ'वाखै ओमफ्रायायो जोंनाबो खामलाखौनो मोननो थाङा आरोखि बेनाव गायखांबा बेनाव डाइरेक्ट जायो बेनाव गायखां थखांबा बेनाव डाइरेक्ट जायो हायाबो गोबां दं नालाय बयनाबो गोबां गोबां हा दङ बेखायनो खामलाखौनो गायग्रा खामलाखौनो मोननो थाङा। बेखायनो नेथ'नांगौ जायो मालायनि गायखांनायखौबो बेखायनो गायनो मोनथ'वाखै दासिमबो ओ जों जोंनाबो दाबो गायनो मोनाखै नेदोंसो खामलाफोरखौहाय। ओमफ्राय गायनायावहाय बेबायदिनो सेम बेबायदिनो आदबखौ लानाय जायो आरोखि बिदिनो एखे आदब जाय जेरै बयबो बाहायो बे आदबखौनो लायो आरोखि गायनायाव बेबायदिनो फार्स्टआवहाय दब्लायसे बा दब्लायनै हाखौहाय हालेवग्रानै मा होनो माइसालिखौ दैयाव सोमना दोनखानाय बे माइखौहाय बख'नानैहाय बे हाखौ दब्लायसे बा दब्लायनि हाखौ बेयाव फोनाय जायो आरोखि बेखौ एकदम हाब्रु दोलो दोलो खालामनानै बे हाखौ बे हायावहाय फोनाय जायो आरोखि बिदिनो गावबा गावनि हाखौ नायनानै बिगा बिगाबसे बिगाबा दस बिगा ना सात बिगा ना थिन बिगा बेफोरखौ नायनानै गावबागाव अनुमान लानानैहाय माइसालिखौ माइखौहाय सोमखायो। ओमफ्राय बेखौ बेयावहाय फोनाय जानोसै। ओमफाय फोखांनानै बे जेन'बा जेब्ला बेयो माइयाहाय खोथिया होनो जायखौ बे बे समावहाय बे खोथियाया जेब्ला ओ मा होनो जौवो आरो एसे गोरा राफोद जायो फुजासे अब्ला फुनानैहाय बेखौ फुनानै फुनानै दोनग्रोसै जमा खालामसै। सुखांनानै जमा खालामनायनि उनाव गायनोसै आरो ओमफ्रायो बे गायनायनि थाखायहाय बे हाखौ बिदिनो दस बिगा गाहाम सात बिगा गाहाम बयनाबो बुरजा बुरजाहा थायोना बेफोरखौहाय नांगालजों दाना दानिया बांसिन नांगालजों एवनायखौनो नुनाय नुलिया आरो नांगोलजोंबा गोबाव सम लायो बेनि थाखायनोहाय मा होनो ट्रेक्टरजों लामा खाथिनि न'बाथाय मा होननो नोंथां
उम
ट्रेक्टरजोंहाय बिदिनो एवनाय जायो आरोखि बांसिनानो बयबो दाना ट्रेक्टर खौसो बाहायजोबो बिदिनो गामियावहाय बिदिनो सोरनावबा थायो ट्रेक्टरा सोरनावबा थाया ओमफ्राय दा बांसिनानो बयनावबो दंजोबसै ट्रेक्टरा जोंनिथिंजाय बा एसे जायना गैया बिसिोरनिखौ भारा लायो हालेवनो थाखाय। बिदिनो गायनो थाखाय बेखौ हाखौ बेखौबो जोङो रेडि खालामनानै लानोसै ट्रेक्टरजों हालेवनानै बिदिनो ओ खन्थाम ना खनब्रै हालेवोनोदां फार्स्टनिफ्राय लानानै आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बियो हाब्रु दोलो दोलो जायो ओमफाय ओ एसे आदैसे जेब्ला हाब्रुवा बिसे जायो अब्ला बेयावहाय ओ जेब्ला रेडि जायो अब्ला गायनोसै खामलाफोर लानानै बिदिनो खामलाफोरखौहाय खेबसेनो फनद्रजन बिस जन बा दसजन बेफोरबायदि लानाय जायो आरोखि खामलाफोरखौ दानिया गोबाव मावनो रावबो मोजां मोनला बेखायनो थाब जोबनायखौ लुबैयो आरोखि दानिया बेखायनो खामलाखौबो बिराद ज' ज' लायो ओमफ्राय बिदियावनो मोनलायलाया बिनाव गायखांबासो मोनगोन बिनाव गायखांबा बेनाव बिनाव गायखांबा बिनाव खामलाफोराबो रेस्ट मोना आरो खि ओमफ्राय बिदिनो खामलाफोरखौबो जोङो ओरैनो फैसाल होनायजों जाया जेनबा जोङो थिन मा मा दिनावहाय थिनस थाखा हाजिरा नालाय थिनस थाखा हाजिरा जायो ओमफ्राय जोङो थाखाजोंल जाया आरोखि खामला लानाया बिदिनो जोंहा ओ माहोनो साहा होनांगौ मेथाइ होनांगौ सिंग्राफोर बा लादुफोर पकराफोर बेलासियाव बेफोरबायदि थौ नांगौ आरोखि ओमफफ्राय जेब्ला सानसु बिदिनो दसथाफोराव बिदिनो एगारथासिम गायहैनाय जायो नालाय बिदिनो दसथा बा नयथाफोरावहाय बिदिनो स्प्राइड फान्था माजा खौ होनांगौ आरोखि खामलाफोरनो ओमफ्राय एखमबा मिस्थिफोर एखमबा माबा खाथा नेमखिजों साहाजों एखनबा बुजियाजों साहाजों बेफोरखौ खामलानो होनांगौ आरोखि ओमफ्राय बिदिनो बेलासिनियाव हाय जेब्ला बेलासि जायो होमबासो साहा लोंनो बयबो मोजां मोनो नालाय साहाखौथ लुबैयो सिंग्राजों साहाजों बा पकराजों साहाजों बेफोरबायदिखौ होनाय जायो खामलाफोरनो खामलाफोरखौबो जोङो गोबां फुजिनांगौ जायो मानो हबा खामलाफोरखौनो मोननो थाङा दानि जुगाव बिदिनो माइ गायनाय मेसिनाबो जोंथिंजायै सफैथवाखै नालाय बेखायनो खामला नङाबानो जाया जोंनिया खामलाखौ होथारनांगौ जायो जेब्ला बे माइ गायनाय मेसिना सफैगोन अब्ला खामलाखौ नांनाय नङा आरोखि दाथ हालेवनायावबोथ खामला नांला मोसौखौथ बाहायखाला नालाय बांसिनानो मोसौजोंनो हालेवला रावबो मानो होनबा बिराद गोबाव लायो मोसौजों हालेवनांगौबा दानिया दसेनो जानायखौ लुबैयो नालाय थाब थाब खामानिफोरखौ बेखायनो ट्रेक्टरजों एवजोबो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि गायनाय फुनाया जोंथिंजाय बेफोरबायदिनो दा नोंथांनिखौ फोरमायनानै होदो
दा जोंनाबो नोंथाङा जेरे बुंदों बिदिनो आरो जोंनाथ टाउनावसो जाहैबाय न'वा गामियावहाय हा दङ गामियाव फैनानै मावफैनांगौ जायो जोंना गामियावहाय लायराय खाजोबनाय जायो आरो जोंना बिबौनि माबा मा होनो गामियाव बिबौनि न' दं जोंना बेयाव फैग्रोनोसै जिबनावथ‌ ट्रेक्टर दंखायो नालाय आ टेक्टरजोंहाय हालेवसै आरो। माहोनो ओ खामलाफोरखौबो रायज्लाय होननानै दोनखानोसै ओमफ्राय सानसे साननैनि सिगाङावनो गायनाय जायो आरो खेबसेनो खामलाफोरखौ बुथुमनानै एखेबारे ज' माने सान गेजेरावनो फोजोबनाय बेबायदि खालामो आरो नेनाबा खव बिगा गायनाय जायो बेखौहाय फानसै रायलायखानोसै मारै एकदम बिसिबां बिगासो गायनाय जायो। जेरैहाय ओ सारि बिगा पास बिगा जोंना मथा मथि दस बिगासो गायनाय जायो। दस दस बिगा आरो माहोनो केबसेनो बिदिनो पन्सास पनसास जन गाहाम मानसि सोयो जोंना बिदि। फन्सास जन बिदिनो सल्लिस जन आरो उन्दै उनला गासिबो। ओमफ्रायो गायनाय जायो बिदिनो गायनायाव बेहाय जोंबाबो बिदिनो जेरै नोंथाङा मेथाइ बिसोरखौ होनांगौ जायो आरो खामला हरनाय बिसोरखौ खस्थ'ना आरो सान्दुं दङ सान्दुुंआवहाय खामजोबो सिफुङ दा थान्दा बुस्थु दै लाबोना होफैनांगौ जाग्राफोर। बिदिनो बुरजा जायो आरो। नाबो बिदिनो ट्रेक्टरजों हालौग्रोनोसै हालेवनानै सानसेनि सिगां साननैै सिगाङावनो माबा मा होन हाखौ फोमोननाय जायो आरो एवग्लिनानै बिदिनो टावार सोनांगौ जायो। फास हाजार सात हाजार आ हाजार दस हथारसोनिसो थाव नांगौ जायो आरो सानसेयावनो। खौ हालेवदन एबारैनो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
दा मा होनो सानसे बा साननैनि सिगाङावहाय जोंना बेबायदि फोसोबनाय जायो आरो मानो होनबा जोंहा मा होनो फैबाय थानो हाया नालाय खामानिया बिजि जायो। गामियावहाय फैबाय थानो हाया नालाय। दा खेबसेनो सानसे बा साननैनि गेजेर टाइम लायो आरो जोंना। बेयो ओमफ्र फोजोबनाय जायो। दा दाथ' नै मा होनो ज जोबहां जोबहांनो जाबाय जोंहा मा होनो सानसे लाबाय आरो गाबोनहा लागैनो जोबसिगोन साननै साननैनि गेजेरावनो जोबसिगोनलाय साननैसो लानाय लाबायना होनजाबाय दा माबा हाजिराफोरनोबो होनांगौ जायो नामा गामियावथ' एसे खम जायो गामिनाहाय हाजिराफ्राबो सासेयावहाय आइजोफोरना थिनस'ल'सो गोलैयो। हौवाफोरना आलि फोयोबा सारि फासस'सिम थाङो आरो। बिदिनो आदा बेला थाबाय हाफ बेला थाबाय सोरबा सोरबा आदा बेलानिफ्राय जयेन जाबाय सोरबा सोरबा फुल माने टाइमनिफ्राय जयेन जाबाय दा बिसोरो फुल मोनो आरो। माबा मा होनो जेन'बा फुंनिफ्राय लादो। फुंनिफ्राय सय सथा साथा बा बिदि सयथा सा साततानिफ्रायनो स्टार्ट जायो आरो दुलियाव दुब्लियाव फैनांगौ जायो। माने दा बिनिफ्रायनो जागायबाय। मावै मावै मावबाय बिदिनो गामिना जोंना सारिथासिमल' जाया हाजिराया दस्रायावथ' सारिथासिम मावनांगौ जायो ओमफ्राय दा जोंनि गामियावहाय फासथा सयथासिमावसो गयो आरो बिबासो फैसाया फुल मोननाय जायो बेनोसै आरो नोंथां दा नोंथां बिदिब्ला जोंनानि समावबो जाबाय
औ नोंथां दोनथ'लायसै बिदिब्ला औ दे उनावहाय सावरायफिनलायगोन दे
औ दे नोंथां
दे